मा खालामदों नोंथाङालाय।
ओइ नै जिरायना दं नोंथां। बिनि एसे रेस्ट लादों।
सानसुनि ओंखामफोर
जानाया जाबाय ओं सानसु नि जानायखौ जाना लाबाय।
ए नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
ओ हागोन नोंथां हागोन
औ आङो नोंथांनिसिम नोंथांनो फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों बे खोथायानो जाबाय। ओ जों जे गोदो गोदायनिफ्रायनो मागो फोरबोखौ जों फालिगासिनो दंना। ओ बिनि सायाव नोंथाङा मागो फोरबोनि स याव नोंथाङा माबायदि बि बिबुंथि होनो सानो नाथाय एसे मिजिथिदोंमोन जि आङो नोंथांनिफ्राय खोनासंनो लुबैदोंमोन माने मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो।
जागोन आं बुं एसे जि हायो आंनि माने मोनदांथि माने गोदोनिफ्राय जों जि खोनाबोदों जि मोनबोदों बेखौनो आं नोंथांनो एसे बुंनो हसै नङा होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां फोरमायदो होमबा।
ओरैनो बैसाग बैसाग माने माग माग दानाव जायोना मागोआथ मागो। जेनबा जों मागोआव। मागो जाव बैलागुर सावो दा बैलागुर सावनायनि अखानायैनो जों माने बैलागुर जि बैलागुरखौ सावगोन बेनि थाखाय माखासे गोबां माने खामानि लाहार फाहार खालामनानै लायो जेरै जों बैलागुरनि थाखाय बेयावनो थानाय जायो हरसे जेरै बेनि थाखाय नारा नाराफोरखौ हानानै न लुनानै थायो न लुनाय जायो। आरो माखासे जेरै नाराजोंनो लुयो बायदि रोखोम साजायनानै बेलागुरनि थाखाय ओ रेडि खालामनानै लायो आरो। थागोन राजा रानि थागोन बिदिनो माखासे मोदाय मोदायजोफोरनि नाम लानानै बे माइहुंखौ खुंनाय जायो आरोकि। जेरै गिदिरसिनाहाय राजा जागोन बिनि एसे फिसाया रानि रानिनि आरो रानिनि बिनि फिसाला बेफोरबायदि माने नाम होनानै बेलागुरखौ माबानाय जायो आरोकि खुंनाय जायो। बिनि उनावहाय जेब्ला बैलागुर जानायनि दिन फैगोन बेलागुराव जों बिदिनो खाना जेरै नायै बेदरै संनानै जायो बेनि उनावहाय मोना जेब्ला सोरांसि सोरांसि जागोन अब्ला दुइथा बिदिनो थिनथानि टाइमावहाय जों बे बेलागुर सावनाय जायो आरो खि बे जि राजा रानि आरो माखासे मोदाय मोदाइ जो बेफोरखौ सावनाय जायो बे गोदोनिफ्रायनो नियम दं दाबो फालियो दा बै दिनावहाय जोंहा माखासे बेयावबो फिथा एन्थाब फिथा सौराय बेफोरखौ जायो जेरै जों फिथा बेै माइब्राखौ माइब्रा माइरंखौ जोङो उननानै बेखौ दानि जुगावथ गोनोखो जुग माने बे मेसिनफोरजोंनो सब उननानै गोदोनि दिनावहाय उवालाव सौवोमोन उवाल बेफोरखौ बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदिखौ बाहायलिया ओ मेसिनावनो सौनानै बेखौ माने फिथा फिथा गोलाव होनो एनथाब फिथा होनो। एन्थाब फिथाखौ बानायनाय जायो। आरो सिथाव बिनि थाखाय जों माथा माइरं बेखौ मिलाव सौनानै बेखौ थावजों संनाय जायो बायदिसिना बिदिनो जों जेरै नालेंखर बेफोरखौ मिक्स खालामनानै संनो दानि जुगाव बेलेग बेलेग रोखोम जि बुस्थुखौ होबा गोथाव जागोन बेखौ नायनानै एन्थाब फिथाफोरखौ सावनाय जायो बेयावहाय ओमफ्राय बिदिनो आरो दङ बैफोर फिथाफोरखौ जानायनि सिगां जि जोंनि गिदिर जोंनि नखरनिनो जेब्ला सोरबाफोर रुंसारि जानायफोर दंब्ला बिसोरनो मान बाउग्रोनानै जों बे बादि एन्थाब फिथाखौ जनो गामिनि माखा से बोराइ बुरि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बिसोरनो माने सा आरि फुदुंनानै जाहोनाय जायो दा बेनोसै नोंथां आंनिफ्राय मागोनि सोमोन्दै दा नोंथांनावबो आं मोनसे सोंलु सोंनानै मिथिनो लुुबैदोंदि नोंथां ओ नोंथांनि गामिआव माने नोंथांनि ओनसोलाव सोलोंथाइ लानानै दानि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुंगासिनो बेनि सायाव एसे आंनो गुवारै बुंफुरलु होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ बिदि नो सोरनावबा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि गामिआव सोलोंथायनि हारा मालाबा जौसेआव दजि दजि जौखोन्दोआ ओ सोलोंथाय मोननाय सुबुं मानो होनोब्ला गोदो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलोंथायनि हारा जोबोद खममोन ओ सोलोंथाय हारा दजि जौखोन्दोसो दं आरोना बिदिनो जों गामिआव ओ जिव खुंबोदों होनोब्ला जोंनि गामियाव सोलोंथाय लादों लानानै बिदिनो सासे सानै आ फोरों दङ सानैसो बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ लानाय ओ सानैसो सुबुंफोरा ओ गभमेन्ट बिदिनो हाबा मावो गोबाङानो प्राइ ओ प्राइभेटनि हाबा मावो। जोंनि जोंनि गामियाव जे हौवासा हिन्जावसा सानै अनजिमाया बिदिनो हौवासानि सोलोंथाइनि अनजिमाया ओ दजि दजि जौखोन्दोआव ओ ब्रैजिआ हौवासानि हौवासानि सोलों बिनि अनगायैबो ओ हिन्जावसानिया हिनजाव सानिया थामजिसो जागोन आरो ना। सोलोंथाइनि अनगायैबो जों बेफोर बेफोरनि गियानजों बेफार फालांगि मावनायखौ बिदिनो बेफार फालांगिनि अनगायैबो ओ जों गामियाव ओनसोलाव बांसिन आथिखालाव आबादजों ओ साग्लोबनानै ओ फालांगि मावनाय जोङो मोनो बिदिनो सोलोंथाया सोलोंथाइ लानानै एरिया एबा गामियाव बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो ओ गोबां ओ गोबां बेसेन आरजिनो हायो दों बेनिखायनो जोंनि गामि बा ओनसोलफोराव बेफोर हाबा बेफोर हाबा एबा आबादखौ दासिमबो बजबना लादों। साख्रि मावनांगौमोन ओ सोलोंथायारि हाबा मावनांगौमोन बेफोर हाबाखौ मावालासिनो जोंनि आइ आफामोना जसेब गोबां सोलोंथाइ लानानै गियान मोनदों आबादनि आबाद फोथोराव बाहायनाय जादों आरो गियानखौ द बिदिनो सोलोंथाइ लानानै आनावनाया जों जोंनि ओनसोलाव ओ जौथि जौखोन्दोआनो होनजायो आरोना बिदिनो ओ सोलोंथायानो आबाद मावनाय आबाद मावनायफोरजों गोबां नुनो मोनो बिदिनो जेरै आबाद मावो जेरै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आबादआ जाबाय बानलै सिब्र जोगोनाद फान्थाव सबाय बिमा बिदिनो आलु मेसें बोथोरावथ आलु मावनाय जायो दाथ दैज्लां बोथोरावथ मावनायानो जाया बिनो बानलु फिसा मावो जोगोनार मावो फाथो मावो बिनि अनगाबो सबाय मावो बेसर मावो बिआरो। दा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो बांसिन मोनो नाथाय जों जेब्ला मेसें बोथोर जायो बिदिनो मेसें बोथोरनि मैगंखौ बांसिन मावनायनायखौ ननो मोनो आरोना होमब्लाबो दैज्लां बोथोराव जि जायगायाव दै थाया बा दै फैया बेफोर जायगायाव मेसें आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा हौवा हिनजाव नखरसे ज लोगो नांनानै आबाद मावनानै जिउ खांबोासिनो दङ बिदिनो सोलोंथाइ लानानै जि गियान मोनदों बेफोरखौ बेफोरखौ आबाद आबादाव बाहायनानै दानि सुबुंफ्रा एबा जों गामिनि बर सुबुंफ्रा जिउ खांगासिनो दं जायनि थाखाय ओ जों गामिनि बर सुबुंफ्रा जौगानायखौ नुनो मोनदों जोङो खामानि मावनानै एबा जानायखौ जों नुगासिनोबो। बिदिनो मानसि गोबां आरजिनो गोनथि जायो आंखालखौ बुंनो हाया जोंनि सोलोंनाय लादों जाय लादों बियो मोजां खामानि मावदों जाय लायाखै बेफोरबो मोजां मावदों मानो होनब्ला जोंनि जायगायाव जि सोलोंनाय लादों सोलोंथाइ लायै समान समान जोंजों मानो होनब्ला ओ बेनि अनगायैबो ओ सोलोंथाइ लायै सुबुंफोर दं बिसोरबो हाजिरा खामला मावो बेनि अनगायैबो बेफार फालांगि मावो जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरनि अनगायैबो आइजो माहारिफोरा बांसिन बेफार फालांगि मावनायखौ नुनो बिदिनो हमना ला हौवा माहारिफ्रा आबाद मावबाय बिदिनो हौवाफोरा मावनाय आबादफोरखौ ओ आइजो आइजो माहारिया जमा खालामनानै बिदिनो हाथाय बाजाराव फानहैयो बिदिखौ जों नुनो मोनो, बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनानै जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथाङा, आंनि फोरमायनायखौ बुजिदोंना नोंथां?
औ बुजिदों नोंथां।
औ बिदिनो सोलोंथाइ औ नोंथां। बिदिनो आरोना सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जि सोलोंथाइ लानानै जसेबां जौगाहोदों बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोराबो जौगाहोदों आरोना बिदिनो मानो होनबा दानि दलारि बिजोङाव ससियेल मेडिया जेरै इंलिसाव बुङो जों बर हय मोब्लिआरि बिजिं बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेनो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों गामि गामियाव नुनो मोनो सोलोंथायाइनि हारा जेसेबां सोलोंथाइ हाराबो बेयावनो जौगादों मानो होनबा जों आबाद मावनायाव आदब खायदा बेफोरखौ जोङो मोब्लिआरि बि बिजोंनि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो नुनो मोनो सार्च खालामनानै नायनो हायो बिनि थाखाय आबाद मावनायाव सहस बिजोंनो ओ जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि गेया होनजायो नाथाय जों सोलोंथाइ गोनांब्ला गोनांब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जों गोबां आबाद मावनानै जिउआव जौगानो हायो आरो जों बेखौ नुनो मोनो आरोना, नोंथांनि सिम आं सिनाया नोंथां।
औ होमब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां दसे